ओं
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दायो
आङो दायो नै ओरैनो जिरनानै दंलां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
आंबो दङ नोंथां ओरैनो
औ
बिदिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे औ हागोन
औ औ होनब्ला दावबायनायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा बबे बबेयाव दावबायखो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि मा मुलाम्फा जायो बेफोरखौ
औ हागोन नोंथां जेनेबा आङो दायो बुंनो थाङोब्लाथ' माने दावबायनाया आंना माने गोबांद्राय नङा बिदिनो मोननै मोनथामसल' जायगा आं थांनाय जादों आरो दासिमाव जेनेबा बिदिनो खाथि खालाथ' थांनाय जायो बे जोंनि खाथि खाला जेनेबा डिस्ट्रिक् बेवहाय गोबांलाय फैलाय खालामनाय जायो जेनेबा आं बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थानायनायखौ बुंसै आरो जेनेबा गोजान गोजान माने एसे खाथियावनो गोबांथ नङा बिदिनो आङो थांनाया बिदिनो दिल्लीयाव खनसे थांखांबाय आङो बेनो आंनि माने फार्स्ट माने लं जार्नि आरो बेनिफ्राय बिनि उनावहाय दङ ओरै गुवाहाटिी थांबाय बिदिनो ओरै जनाय सिमेट साराथिं ओरै डब्रुगरि बेफोरबायदियाव थांजोब्बाय आङो थांनायालाय ओमफ्रायदिनो खाथियाव थानाय जोंनि साखाथियावनो थानाय मोनसे खदा सल हाजो बेफोराव जोङो थांबाय थानाय जायो आरो जिहेथु जोंहा नांजाबनाय नालाय बेयाव माने जोङो थांबाय थानाय जायो आरो दा बेफोरबायाददि दावबायनायनि गेजेरजोंहाय माने गोबां माखासे माबाफोरखौहाय जोङो सोलोंनो मोनो आरो जिहेथु जोङो औ माखासे बैनि बै जायगानि गुबुन जायगानि बारहावाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जिहेथु जोङो बिसोरनि माखासे जानाय थानाय बिसोरनि आदब खायदाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जिहेथु बिसोरनि बोसोर हारिनि जेनेबा जोङो दावबायनायनि बेफ्राय माने गोबां गियान बुथुमनो हायो आरो जिेथु बिसोरो माबायदिहाय थायो माबायदि जाग्रा मुवाफोरखौ बिसोरो जायो माबायदि संनानै जायो
आरो बिसोरनि आसार खान्थिफोरा माबायदि बिसोरनि राव राय्लायनाय माखासे आला सि सिबिनाय बिसोरो बेफोरखौ जोङो हमनो हायो बिदिनो हाबा हुखाफोरखौ बिसोरो माबायदिहाय जेनेबा खुङो बेफोरबायदिखौ जोङो माखासे माबाफोरखौहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो दा आरो जोङो बेराय दावबायनाया जाहैबाय जोङो बांसिन बिसिनानो गुबुन गुबुन माबाजोंनो बेरायनायखौ जों मोनो दावबायनायखौहाय बिदिनो खायफा खायफाबो जेनेबा बाइकफोरजों दावबायो बासजों दावबायो बिदिनो ट्रेनफोरजों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो खायफा खायफा बे माने साइकेलफोरजोंबो गोजान गोजान लामा हान्थिलांनाय जेनेबा दावबायलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जिहेतु माने
औ दा माखासे क्रियेटरफोर जेनेबा बिसोर बांसिन दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बाइकारफोर
जेनेबा रायदारफोर बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो दा
दावबायनायनि गेजेरजों माने जोंनि माइन्दफ्राबो फ्रेस जायो आरोोना जिहेतु जोंनि गाज्रि साननाय ह साननाय हनाय माखासे गाज्रि हुदाफोरा माने जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय बावगार होनोनो हायो आरो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो औ दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जेनेबा जोङो बै जायगायाव थांनानै गुबुन जायगायाव थांनानै बैनि बारहावा जिथुनाखि बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जिथु बनि नेचारफोरखौहाय जोङो बाय फोरखौहाय जोङो लानो हायो जिहेथु बेबायदिखौ जोङो माखासे माबानो हायो आरो दा लाइफआव जोङो आरो ना दावबायाबा माने जोङो बाहेरनि जिखिनि जानाय जेनेबा जोङो बैफोरनि जायगानि सिनारिफोरखौहाय जोङो नुनो मोना जिहेथु जोङो मबल फोरावसो नुयोबा जोङो माखासे पिकसारफोराव नुनाय जायो आरो जिहेतु बैफोराव नायनायनिख्रुइ माने मोगथाङाव नायनाया माने मोनसे मोजांसिन ओ माबा थायो आरोना जेनेबा जों मेगनजों नायनाया ओ मोजांसिन माने गोसोआव थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बेबायदिनो जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेनेबा जोङो बिमा-बिफा जेनेबा जोङो फेमिलि ट्रिपफोरबो थांनो हायो आरो बेफोरदिनो जोङो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो आरो बेफोरबादि बादिनो जोङो स्कुलफोरनिबो जोङो ट्रिप लांनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा इस्कुलफोरनिया माने बांसिनानो जोङो प्रजेक्ट आरि बायदिसिना बेफोरबायदि बानायनो ओ लानोबो जोङो नुनो मोनो आरो दा बैफोराव थाङोबा जोङो स्कुल बा जोङो बिमा-बिफाफोरजों थाङोब्ला जोङो बांसिन माने डिसिप्लिन मानिनानै सोलिनांगौ जायो आरोना जों माने गावनि गोसो बायदि ओ बिदिनो ट्रिपखौ मानि इन्जय खामनो हाया आरो मानो होनोब्ला जोङो बैसोरनि माखासे ओ दिसिप्लिन जि माबाखौ जोङो लाखिनांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो बैयावहाय ओ गोसोबायदि जानाय-लोंनाय बा जोङो इन्जयमेन्ट जेराव गोसो थांनो लुुबैदों बेवहाय जोङो थांनो हाया दा जोङो लोगोफोरजों थांनाय ओ थाङोब्ला माने नों जि खालामनो गोसो ओ नों जि मावनो गोसो आरो नों जा जायगायाव थांनो गोसोबा नों बबे डेस्टिनेसनसिम नोङो गोसो जादों थांनो बै जायगासिम नोङो माने गोदोयैनो माने थांनो हायो आरोना दा बेबायदिनो आरो जोङो लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा माखासे खोथा रायलायनायफ्रावबो जोंहा फ्रि जायो मानो होनोबा जोंहा लोगोफोरजोंसो माने खोथा बाथ्राफोर रायलायनाया माने साबसिनै जोङो ओ ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
दा माने जोङो बिमा-बिफाफोरजों थाङोबाथ' माने जों गोसोबायदि रायलायनो हाया आरो जों माखासे जे साननाय-हनायफोरखौ जोङो ओ बुंनो हाया आरोना बिबायदि जानानै फैयो दा जोङो ओंखायनो ओ ओ बेरायोब्ला माने जोङो गोबां जायगाफोर दङ' इदिनो जोंहा खाथि खालाबो दङ' ओ इदिनो अरुणाचल हादरफोराव थाङोब्ला जोङो ओ माने बिसोरनि हाजोनि नेचारफोरखौहाय जोङो बांसिनै ओ माबा मोनो आरोना साबसिन मोनो मानो होनोबा बिसोरनि ओ हाजो एरियायाव माने मोजांसिनै ओ बेरायनाय दावबायनायफोरा साबसिन जायो आरोना मानो होनोब्ला जोङो हाजो एरियावहाय ओ बिदिनो दंफां-लाइफाङाबो बारा आरो बिदिनो जोंहा ट्रेकिं खामनायफोरनिबो थाखाय जोङो मोजां जायो आरोना हाजोफोराव थाङोब्ला बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा बे आंबो दिल्लियाव थांखांबाय बेनो आंनियाबो गोजान सिन दावबायनाय होनजागोन आरो बिदिनो गुवाहाटियावनो आं जिहेथु गुवाहाटियावनो थायो हिसाबै गुहाटिनि बिदिनो खाथि खालानि जायगाफोराव बेरायबाय आरोना नोंथां बिदिनो अरुणाचल अरुणचलाव आंबो थांबाय जिहेथु खाथि जायो नालाय ओ थां बाय माखासे जायगाफोराव आरो बेनो आरोना दिल्लीयाव थांनानै माने गोबां एक्सपिरियेन्स मोनहैदों होननानै आं सानो नोंथाङा दिल्लीयाव थांदों बुंदों नोंथाङा मा मा जायगायाव थांदों दिल्लीनि
आंथ' ओरैनो ओ कुटुबमिनार थांदों। बेनिफ्राय ओरैनो लटास टेम्पोल थांनाय जादों ओफ्राय बिदिनो ओरैनोथ' इण्डिया गेटआथ' थाखाबाय बेनिफ्राय बिदिनो माखासे पार्कफोराव थांनाय जादोंमोन आरो ना बेफोरखौथ' जोंङो बावगारबोबाय आरो माने माखासे मोननैसो जायगाफोर दंबावोमोन थांनाया औ बेदिनो जोंङो मेट्र' औ
थांनायाव औ औ बुं दे नोंथां
औ मेट्र'बो मेट्र'नि एक्सपिरियेन्सफोरखौबो जोंङो एसे लानो मोननाय जाबाय आरो दायो माने मेट्र' ट्रेननि एक्पिरियन्सखौ माने माबायदिहाय बिनि प्रसेसफोरा बेखौ एसे मिथिनो मोनबाय जेनेबा गाखोनानै माबायदि मोनो एसे
औ
औ
बिदिनो थांनायाव माजों थांदोंमोन नोंथांङा एसे फोरमायनो नामा?
ओरैनोथ' जोंना थांनाया माने ट्रेनजोंनो जादों आरोना ट्रेनजोंनो थांनाय जादों माने
औ
नोंथांङालाय ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायहैखो
आंबो बिदिनो दिल्लीनिफ्राय थांनानै जिहेथु मोनसे आनन्द बिहार होननाय दं नंङा होमबा बेयावनो ओंखारहैनानै आं आनन्द बिहाराव ओंखारनानै डायरेक्ट जोंङो इण्डिया गेट थांदों इण्डिया गेटनिफ्राय ओ कुटुब मिनार थांदों लटास टेम्पोल थांदों ओमफ्राय बिदिनो समनि आंखालाव जोंङो गोबां जायगा बेरायनो मोनासै बिदिनो
औ
मोनसे प्रग्रामावसो थांदोंमोन नालाय
औ औ
बेखिनि जायगाखौल' नायनानै फैनो हादों आरो ओमफ्राय बिदिनो नि एक्सपिरियेन्सखौ आंबो बिदिनो मोनहैदों मेट्र'जों हान्थिदों जेनेबा माबानिफ्राय कुटुब मिनार थांनाय सिबांङाव मेट्र'जोंनो थांनाय जादों बेयाव गोदान माने मोनसे एक्सपेरयेन्स होननानै बुंजायो आरो बेखौ जोंनियावथ' जिहेथु मेट्र'नि बिदि सुबिदा गैया।
औ औ
औ थांनानै मोनहै आरो थांनायाव आंबो ट्रेनजोंनो थांनाय जादों। नाथाय गोबां खस्थ' मोनलांदों आरो ना थांनायाव ट्रेनाव एफाब लं जारनि खालामफेराखैमोन नालाय जि सानसेजों मोनहैया साननैजों मोनहैया गोबां बेयाव खस्थ' खस्थ' मोननांदों आरो नोंथां
औ औ
उम
दा नोंथांङा आरो बेनि अनगायै गुबुन जायगा जेनेबा थांफेरबाय नामा देथु
बिदिनि अनगायै शिलंआव शिलंआव थांनाय जादों
औ औ
ओमफ्राय मेघालय बि शिलं मेघालय एकेकानयानो होनजायोना बेयाव थांदों ओमफ्राय बिदिनो आरो बेलेग जेरावबो थांनाय जायासै बिदिनो खाथि खाला जायगाफोरावनो सम मोनोब्ला लोगोफोरजों बा फेमिलिफोरजों बिदिनो बेरायो आरो
औ औ
औ
दा नोंथांजोंथ' माने दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां माखासे नोंथांनि दावबायनायफोरनिबो माबाफोरखौहाय मिथिनो मोनबाय खोनादों ना नोंथां
औ औ दासो खोनादों
अ दा नोंथांनो माने सावरायनो मोननानै माने माखासे दावबायनायनि सायावहाय सावरायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय ओमफ्राय माखासे औ दा औ